राव खोना हेल' खोनादोंना? औ। दा औ दायो मा खालामगासिनो नोंथाङा?
आं ओरैनो दं नोंथां
आं नोंथांजों मोनसे आयदा सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ
औ। बिदिब्ला जों ब औ आयदायानो जाहैबाय बर'नि ओंख्रि बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो? बिनि सायाव सावरायनो
औ।
खोनादोंना।
औ खोनादों।
बे नांथा नुंथा जानो नागिरदों नालाय नै दा।
औ औ नोंथाङा होमबा औ खोनादों खोनादों खोनादों। औ दा नोंथाङा होमबा जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ। बर'फ्राथ' ओरैनो बर'फोरनि गाहाय जानाय ओंख्रि दङ गोदो गोदायनिफ्राय बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जाबोयो। बिनि सोमोन्दै आं बुंहरग्रोनोसै। गिबियावनो बर' फ्रा बर'फोरनि ओंख्रि होनोब्ला नारजिजों अमा बेदर। बेखौनो माने जों साफ्रोम बर'फ्रा गाहायै जायो आरो। आरो जों अमा ओमफ्राय बिदिनो सबायजों दाउ सबायजों साम' बे आरो ओमफ्राय दंबावो गुबुन फारसे अनला अनलाजों मेवाय, औवा मेवाय बेै औवानि बिदिनो गोरलै गोरलै खिलिजेननाय मेवाया बेजों औवा माबानि मा होनो बेखौ औवा बुरखानि मेवाइजों जानाय जायो आरो। आरो दंबावो अनलाजों एम्फौ लाथा। जोंहाथ' बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो एम्फौ फिसिनानै जाबोयो नङा होमबा दा बर'फ्रा एम्फौखौ जायो आरोना। बे एम्फौखौ जोङो माजों जानो मोजां मोनो होनबा अनलाजों जायो गाहायै। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ अनलाजों जायो आरो। दंबावो अनेक सबायजों मा होनो सबायजों दाउ सबायजों साम' बेफोरखौ जायो गाहायै आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओंख्रि दंबावो आरो औ बेनि गेजेराव नोंथाङाबो माखासेखौ जाखिनो हायो
दा औ औ औ औ जागोन नोंथां दा नोंथाङा औ दा जोङो अनलाजों खौ लाथा जानानै जोबोद गोथाव जायो होनना बुंदों दा जों आङो बर'नि गुबै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियाव अनला ओंख्रिखौ जों रायखांग्रोनांगोन
मानोना अनला ओंख्रिया बर'फोरनि मोनसे गुबै ओंख्रि जानानै दङ। दा जोङो अनलाखौ जोङो बायदि रोखोमै बायदि बायदि बेदरफोरजोंबो जों जानो हायो दा गिबियावनो जोङो अनला होननाय लोगो लोगो बियो मोनसे अन गुन्दैनिफ्राय फैनाय
औ नंगौ।
बेखायनो बेखौ आङो जिहेतु बे अन गुन्दैनिफ्राय फैनाय दा बे अन गुन्दै माने जोङो जे माइरंखौ जोङो दसे जे सम बा ओ
सोमनानै
सोमनानै जोङो बेखौ देनाय जायो। ओ जोङो नङाबा दिं खियाव देगोन बा दाथ' गेन्दार मेसिन ओंखारबाय नालाय बेखायनो ग्रेन्दार मेसिनफोराव गुन खालामना लायो औ बेखौ जों अन होनना बुङो । औ औ औ दा बे जिहेथु जोङो बेखौ अन गुन्दैनिफ्राय जोङो संनाय जायो नालाय बेखायनो बेखौ जोङो अनला होनना बुङो । बुङो दा बे अनलाखौ जोङो ओ बायदिसिना जों ङो दाउ बेदरजों जानो हायो बा जों बेखौ लाथा एम्फौ जों जानो हायो बा दा जोङो बेखौ अन मेवाजोंबो जानो हायो औ जोङो बेखौ माबा
ओ मा होनो बेखौ ओ मुला ओ अथाखौबो संना जानो
गुन्द्रुक
दा आरो अनला जोङो सामु मैद्रु नङा होनना बुङो । ओ बेनि उनाव जोंङो आरो सामु साम साम' जोङो बेखौ जानो हायो आरो अनलाजों साम' दा अनलाखौ जोङो बायदि बायदि बायदिजों जोङो संनानै जानो हायो दा फारसेथिं जोंहा आरो बुंबाय नारजि दा नारजिजों जोङो अमाजों जायोब्ला जोङो बांसिन गो गोथाव मोनो दा जोङो अनलाखौबो जों अमाजों जानो हायो अनला अमा । गोथाव जायो दा नारजिखौ अमा जायोब्ला गोथाव जायो औ दा बेनिफ्राय आरो जोङो रायख्लांनांगोन जोंनि बर'फोरनि जाग्रा मोनसे गोथावथार होनना बुंङोबा जोङो नाफामखौ जों रायखांनांगोन । दा जे
औ नंगौ नाफाम बेबो थालांदों मोनसे
दा जोंना नाफामा दा जों नाफामखौ फ्राय नुबांलानो । दा बेनि खारना जाबाय जिहेथु नाफ्रा ना फिसाफोरा औ ना फिसाफोरा खमायजोबबाय नालाय दा जोङो नाखौनो मोननो गैबांला नालाय
आरो गोदोनि बायदि माने गोदोनि बायदि जेराव मेराव दुब्लिफ्राव बायदिसिनाफ्राव एभेलेबल मोननो थांला नालाय नाफोरखौ ना गोर्लौफोरखौ। बेनिखायनो नाफाम बानायनायाबो एसे खमाय नायखौ जों नुनो मोनबोनाय जाबाय आरो ।
औ औ
गोदोनि समावथ' बिराद बाना जायोमोन ना । दुब्लिफ्राव दैमाफ्राव ना गोरलै गोरलै मोननायखौ जों नाफाम खालामनानै
औ दा बेफोरबायदिनो जोंहा ओ बर'फोरा दा जोंहा बिदिनो गोबां ओंख्रि दङ आरो खायसे खायसे ओंख्रि जों गोमालांनाय नुलांबाय ।
दा जोङो ओ खायसे खारदै खारैबो ओंख्रि जानाय नुनो मोनोमोन । दा बेफोरबो जोङो जोबोद खम जालांबाय दा जोङो माने बुंनो थाङोब्ला जोङो दा बांसिन दालिफोरसो जानो लांबाय आरो। दा जोङो ओ दालिफोर सो जायो फ्राय आलु जायो नङा होमबा दाथ' जोंनि गोदो जानाय ओंख्रिफोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां मोनो आरो। दा जोङो ओ बुंनांगोन दा जोङो जिहेथु गोदान मुगाजों सोलिफाबाय नालाय आरो खायसे खायसे मुवा बेस साद फोर मोननो गैबांला नालाय दा जोङो औवा मेवाबो जोङो कम नुसै कम नुसै माने औवाखो जोङो दानफाय दानफाय फोजोबनाय जालांबाय नालाय दा बेखायनो जोङो औवा मुमेवाखौबो जोङो नुनो थांबांलानो आरो। मबेबा जोङो बोस बोथोराव खनसेसोल' जों मोनजायो आरो। दा जिहेथु उवाफोर खो दानफाय जोबनानै दानफाय जोबफ्रामनायानो जाबाय नालाय दानिया गासैबो पाका न' थाजोबनायखाय जोंनो औवाफोरखो गोनांथि बायदि सानना लाला। बेखायनो जोङो औवाफोरखो दानफायनानै फोजोबहांनाय जाबाय आरो दा बेखायनो बे फोर ओंख्रिफोरा खिसु खायसे खायसेफोरा एसे जोबलांनो हमदों आरो‌।
जोबलांनो हमबाय। औ माने बागानैनो सुदायैनो दान
औ औ औ दानिया माहोनो
जाउनावनो माने औवा मेवाइया गोमालांबाय आरो माने। गोमालांबाय माने खम जालांबाय आरो दंना दङ खम जालांनायखौ नुनो मोनसै आरो।
दा बेनिफ्राय आरो जोङो बिदिनो गोबां औ।
गोदोनि बे ओंख्रिफोरनि अनगायैथ' दानिया गोदान गोदान ओंख्रि ओंखारनाय इफोरखोसो जों जानो मोनसैना। जेरैहाय आलुनो। जोगोनार होन बेफोरखौ जों दानि जुगाव बांसिन दानो मोनो आरो बिदिनो बहल, भिन्दि माने बे जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोरखौ बारा जाबांनाय नुनो मोनला आरो।
औ।
दाथ' आरो जि आइ टेक मोनलायनाय ओंख्रि दङना बे
औ औ अनला ओंख्रिया अनलाजों दाउ। औ अनलाजों दाउ औ। अमा बेदर नारजिजों अमा बेदर जानो हायो। ओ जोबोर गोथाव जायो इबो नारजिजों अमा बेदर जानो थाखाय।
औ।
बेफोरनो जोंनि माने जौगानाय ओंख्रिमोन ओंख्रि आरोना बुंनो थाङोब्ला बयजोंबो मिथिजानाय।
उम। दा बिदिनो आरो जो औ जों आरो मैद्रु जायो जोंहा मै द्रु जायो। दा जोङो लाइ बा मुलाफोरनिफ्राय जोङो मैद्रु संनानै जायो। नङा होमबा नोंथां औ दा जोङो मैद्रुखौ जोङो अमा बे बेदराव अमा बेदरजोंबो जोङो मैद्रु जानो हायो जोङो लाब लाफा बा लाइ मुला लाफा मुला होनानैनो जोङो लाफा बा मुला होना मा लाइबा लाफा होनानै बांसिन लाइआ गोथाव जायो मैद्रु जानो ओमफ्राय लाफा होयोबा एसे औ लाफा होदेरोबा एसे बिज्ला ब्ला जायो जानो मोजां जायो आरो। ओमफ्राय जोंनियाव जुदि अमा बेदरजों सङोबा बयनिख्रुइ थावनाय मोनो आरो जानो। दा बेबो जोंनि मोनसे एंगारहायै ओंख्रि जाय मैद्रु होनना बुङो औ दा मैद्रुखौ जायोबा जोंहा देहाया एसे थाजिम मोनो आरो देहाखौ जोङो गुसु मोनो औ दा जों औ जों बेखायनो मैद्रु
हिसाबै बिदिनो माबा जाहैबाय ना बे मिथिंगानि मोननाय जोंहा लकेल बा न'आवनो फोनानै जानाय। बेयाव माने खुनु माबा गुबुन हासार गैला नालाय बाव जोंनि गोबोर खिनिफ्राय दिहुननाय हासार बिदियाव भिटामिन थायो आरो बांसिन। लाफा मुला लाइ बेफोरबायदियाव
अ मोजां खो खोनाफैयाखै नोंथां।
औ औ नंगौ राय्लायबाय औ औ दे औ जागोन दे।
औ दे गोजोननाय थाबाय। सार अखा फैगौै नै थांद उम